हेलौ'
नोंथाङा खोनादोंना आंनि रायज्लायनायखौ
औ नोंथां खोनादों ओ नोंथाङा मा खालामनानै दं दालाय
आङो दा ओंखाम जाखांनानै ओरैनो जिरायना दङ नोंथां
नों नंगौ नोंथां ए आं आं नै ओ जों गामिनि बोराय बुरै रायजो राजाफ्रा माने बैसागु जानो ओंखारनायाव ओंखारफानो नागिरदों आरो आंबो
औ
होमबा नोंथाङा जानानै ओरैनो दङ बैसागु बेरायनो ओंखारासै नामा गामियाव
ओंखारगोन नोंथां जोंनि गामियाव गाबोननिफ्रायसो ओंखारगोन
अ आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि बागैसो रायजलायनो हरदोंमोन जे दा नैबे जोंनि ब'रफोरनि जे फोरबो बैसागु दा सोलिबाय थानाय बिनि बागै रायलायनो थां नोंथां हरदोंमोन आं
औ राय्लायनो हागोन नोंथां
नोंथाङा फ्रि दङब्ला अ अ अ नोंथां दा नोंसिनि नोंसिनिथिं ओ बैसागु जि फालिनाय बेयो माबायदि नोंथाङा एसे खोन्थाग्रोनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। बैसागु फालिनाय होनोब्लाथ' गोदोनिफ्रायनो बर' सुबुंफ्रा दोरोङारि हिसाबै बेखौ रंजालि बैसागु होननानै बुङो जेरै बेयो मोनसे बर'निनो देरसिन रंजाथाइ फोरबो।
नंगौ नोंथां।
बैसागुखौ जोङो बिमानि सरि बिखानि आमाय थुख्लु होननानै बुंनो हायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो बैस बैसागुखौ स्नि सानसिम हालागै जोङो बैसागु फालिनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो सैथ्र दानानि जोबथा सानखालि जोङो मोसौ बैसागु बेखौ जोङो खुंनायखौ नुनो मोनो। बै मोसौ बैसागुखालि मोसौफोरखौ फुङावनो गा गामि खाथिनि जाम्फै दंग' बैफोराव बिलोफोराव जोङो थुखैहैनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे बिबार फिथाइ सामथाइ बैफोरखौ जोङो माला सुनानैनो मोसौफोरनो गानहोनाय नुनो मोनो जाहाथे मोसौखौ सिबिनायजों लोगोसे बिसोरखौ अनसायनाय मान माने बेमार आजार जाया मोजाङैनो मोजां मोसौ जोलै होलांनो हाथों बैफोरबायदि फोथायनानै जोङो मोसौनि बैसागुखौ जोङो गिबियावनो खालामग्रोनाय नुनो मोनो बेनिफ्रायसो बैसागनि से थारिखनिफ्राय जोङो मानसि बैसागु बेखौ जोङो फालिनाय नुनो मोनो। आरो बे मोसौ बैसागुजों लोगोसे सेनो गोखा गोखै जानाय जायखौ जोङो खुंखा जानायबो होननानै बुङो। बेखौ जोङो ओनसोल लायै ओनसोल गुबुन गुबुन नुनो मोनो जेरै जोङो स्नि सान रंजाखांनायनि उनावसो जोङो बे गोखा गोखै जानायखौ नुनो अबेबा माखासे गामिफ्राव बैफोरखौ खुंखा जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो जौसे सेनिबो बारा मैगं थाइगं जेरै मिथिंगानि फ्रायनो मोननाय बिलाइ बिबार रोदा बैफोर गासैबो मुवाखौनो मैगं थाइगंखौ बुथुमनानै जोङो गोखा गोखै जानाय नुनो मोनो जाहाथे औ फैगौ बे बोसोराव बेमार आजार जाया मोजाङैनो मोजां देहाखौ जोङो दैदेनलांनो हायो बैखौ फोथायनानै जोङो बै गोखा गोखै जानायखौ जोङो नुनो मोनो।
अ नोंथां दे नोंथाङा होनदों जे जोंहा सैथ्र दाननि जोबथा सान ओ जोबथा खालार जायखौ जों संक्रान्ति होनो नङा होमबा? दा उन्दै बे मा होनोमोनलाय बे मोसौ मैसोखौ जाम्फैयाव होलांनानै बेखौ थुखैयो। बिलिरो आरो मोनसे जोंनिथिंबो मोनसे फोथायनाय दं जे आरो जोङो हांगारजों थाव गुबैजों सिफ्लेनानै नै बिनि दागोखौ मोसौनो फुननाय जायो जाहाथे गोदो गोदो मोसौ मोसौ मैसोफोरखौ बाहेरायावसो हाग्रायाव हगारहरनाय जायोमोन नालाय दा गोदोनि आजै आजौनिफ्रायनो फोथायबोनाय बे जाहाथे दागो होयोब्ला हाग्रायाव थां हगार हरोबा माने हाग्रानि मोसा लख्राफ्रा जाहाथे मोसौखौ आगाद खालामा बा जाया बिदिनो फोथायनानै हरनाय जायोमोन नङा होनबा? नोंथां माथिंबा आरो ओ बे खाथ्रि बिलाइ बे संक्रान्ति दिनाव जोङो खाथ्रि बिलाइ आ राइदों बिलाइ आंद्रायलुवा बि बार न'नि लांगोनायाव खानाय जायो नङा होमबा नोंथां? जे बेनिफ्रायसो जे जोङो अखानायै जे जोंनि मानसि बैसागु नोंथाङानो जे होनखादों दहाय मानसि ओ सिगां मोसौ बै-बैसागु आ सिगां उनाव मानसि बैसागु मानसि बैसागुआ जोङो गामिनि ओ रायजो राजा गिबियावनो जोङो जों गासैबो ओंखारनानै मोनसे फुजा होयो नङा होनबा नोंथां? बे जोंनि ओ फैबाय थानाय जे गोदान बोसोर गोदान बोसोरा जाहाथे मो जाङै मोजां जोंनि रायजो राजा बा जोंनि ओनसोलफोरखौ मोजाङै मोजां लाखियो बेखौ लानानै जोंनि रायजो राजाफ्रा गासै ज'यैनो मोनसे जायगायाव ओ फुजा होयो नङा होनबा नों थां जोंनि जे बे मानसि बैसागुआव जे उन्दैफोरखौ ओ अननाय होनाय गिदिरफोरखौ सनमान लानाय उन्दैफ्राबो गिदिरफोरखौ सनमान लानाय दा बैफोर सोलियो नङा मा नोंथां दा नोंसिनिथिं बे स सनमान लानाय बे बेरायनाय बे नोंसोरनिथिं माबायदि फालियो बेखौ खोन्थानो हागोन नोंसो
औ हागोन, बे सनमान लानाय आरो रंजानाय मोसानाय बैफोरो गोदो जेरैमोन जोंना आथिखालाव बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनो जेरै बैसाग दाननि से दिनाव जायहा जेखि दोलोआनो जाया मानो फुजा होसावनानै गावनि न'खरनि सोद्रोमा जेरै गिदिरखौ खुलुमनाय गिदिरा उन्दैखौ अननाय बैखौ जोङो न'खरावनो सिगांग्रो खालामनायखौ नुनो मोनो। बेनि उनावसो गामियाव माबाफोर फ्रग्रामफोर लायोब्ला बै फ्रग्रामाव थांनानै माखासे जेरै खेला गेलेनाय थिग बेबादिनो थैनानै थांनाय मु-मुंख्लंफोरखौ मान बाउनाय आरो गामिनि साफ्रोम सोद्रोमाखौनो जोङो खुलुमनाय बैफोरबादिखौ जों नुनो मोनो। सिगाङावनो जोङो गिबियाव न खराव खौ नुगोरो
औ न'खराव गावनि गारजेनफोरखौ स सनमान लानानै न'खर ख'राव बायेराव ओंखार लांनाय नङा होनबा नोंथां? जोंनिथिंबो बिदिनो सोलि ओं थां जोङो मोस्रिजों सु गारजेन सनमान लाखांनानै उनाव रायजो राजाफोरनि गिदिरफोरखौ स सनमान होनाय उन्दैफोरखौ ओ अननाय होनाय आरो बिदि होखांनायनि उनाव जोंनि गामिनि रायजो राजाफोरा रंजा बाजा मोसायो जेरै आ उन्दै बे सिख्ला औ सिख्लाफोरनि हान्जा मोनसे था हाबाय बोराइ बुरैनो हान्जा मोनसे थाबाय आरो बै हाबा जाहानाय जे ओ एसे बुरिहां बिसोरनि मोनसे ग्रुप थाबाय। बायदेमलाय सिदेमलाय जे मोसायो नोंथां आथिखालाव ओ गामि दं गामि इरिया न'खर न'खर मोसानायखो बांसिन दा आथिखालाव जोंनि जे ओ हारिमु बर' बियो गोजौ फारसे मुलुग दरबाराव गोसारलांबाय नोंथां। दा नोंथाङा बेनि बाग ओमफ्राय मा बुंनो सानो नोङो?
औ जोङो बैसागो होनना बुङोब्ला जोङो बयजोंबो मिथिजाखायो बियो बर'नि मोनसे रंजाथाइ फोरबो होननानै। गोदो जेबायदि जौगासारनो हायाखैमोन नाथाय आथिखालाव जों बयबो मिथि खासै आरो बेजों लोगोसेनो बै बैसागु बोथोराव मोसानाय दख'ना बैफोरखौबो मिथियो आरो बेजों लोगोसेनो दामग्रा देबग्रा न'खर न'खर मोसायोब्ला जोङो बयबो खा-आखाइयाव खाम, सिफुं जथा, सेरजा, गंगोना बैफोरखौ लानानै जोङो मोसानाय नुनो मोनो जेरै बैफोर माखासे दामग्रा आगजुफोरा जोङो जे आइ टेकबो मोननो हानाय नुनो मोनदों। बेफोरो जोंनि हारिखौ गोजौ फारसे जौगाहोनायाव गोबां मद द खालामदों। ओंखायनो जोङो बुंनो हायोदि बैफोर माखासे दामग्रा आगजुफोर लानानै न'खर न'खर हाबनानै मोसानाय बैफोरखौ जोङो मालाबाबो खोमालांनो नाङा आरो बेजों लोगोसेनो जेरै न'ख जेब्ला न'खर मोनसेयाव हाबनानै मोसाखाङो अब्ला जोङो जौ बिदै मायब्रा बिदै बोफोरखौ लोंनायखौ जों नुनो मोनो बेजों लोगोसेनो जोङो माखासे खाजि जानाय मोनो बेदर खाजि।
ओ खाजि जानाय थालिर फस्लाजों गोखा गोखैजों जानाय। अनेक जाया होनबा नोथा थां नोंसोरनिथिंबो जायो आरो जोंनिथिंबो बेखौनो सोलियो नों थां जे दा बे मोसाखांनायनि उनाव जोंहा गा-गायनाय फैनाय गायनाय-फुनाय बोथोर सफैलायगौ नङा होनबा नों थां दा बेनिखायनो जोंहा बै जे बै सागु बे थारैनो मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां। बे आबादजों सोमोन्दो गोनां औ दा बेनिखायनो औ औ दा बेनिखायनो जोङो ओ दैज्लां बोथोर सफैगौ। बेनिखायनो जों बोसोर गोदानाव रंजा बाजा जे ओ रंजानानै-बाजानानै बे फैबाय थानाय दैज्लां बोथोराव खामानियाव मुखुब जानोसैखाय ओंखायनो गोसो होसार होसार रंजा-रंजायो नोंथां। जेरै बैसागाव गावनि अनजालुआ गावनि अनजालिजों गोसोनि खोथा रायलायनाय जे गावनि अन जालिया गावनि अनजालुनो गामसा बा आर'नाइ हरनाय बे जोंथिंबो सोलियो नों थां। गोदोनिफ्रायनो जे आजै-आजौमोननि फ्रायनाय बे सोलिबोनाय मि गाजों सेंग्रा सिख्लाया औ सेंग्रा सिख्ला बिदिनो सोरखौबा सोरखौबा फसायखुमा फसायखुमानानै थायोब्ला जोङो बैसागु बोथोराव फोरमायना होनायखौबो जों नुनो मोनो। बेजों लोगोसेनो गोबां जरा जुलि जाबोनायबो जों नुनो मोनो। नोंखौ नोंथां। दा बैसागुआ जोंनि आजै आजौमोननिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय मोनसे जोंनि बर'फोरनि देरसिन फोरबो नङा होमबा नोंथां। औ दा जोंनि जे हालामाव जोंनि बैसागु बोथोर फालिनाया जोंनिथिं बिराद गाजा गोमजायै फालियो नोंथां दा नोंसिनिथिं बै फालिनाया माबायदि फालियो नोङा एसे खोन्थानो हागोन ना
औ हागोन नोंथां दहाय सिगांनो बुंनाय बायदि गामियाव बोराय बुरि मोनसे आलादा हानजा आरो सेंग्रा सिख्ला मोनसे हानजा आरो बै हाबा जाहांनाय हाबा जानाय सेंग्राफोर। जायखौ बुङो सेंग्राफोरानो बुंजाबाय बैफोर मोनसे हान्जा जानानै जोङो नखर नखर हाबनानै मोसानायखौ नु
जिखुनु औ गासै गाजा गोमजायैनो फालियो न' होनबा नोंथां औ ओ नोंथां आङो नै गामिनि सेंग्राफोरजों ओ मोसानो थांफानोसै नोंथां। नोंथां दिनैनि बाथ्राखौ एसावनो दोनथसै नामा?
जागोन नों
औ दे होमबा औ दे दे नोंथां।